हेलौ।
औ खोनाबाय। औ।
दे होनबा सावरायनायखौहाय स्टार्ट खालामसिगोन।
औ जागाय दे
औ जों दिनै टाउन सहर ओमफ्राय गामिनि ना गामिनि बोरै रायज्लायगोन।
औ।
बास। उम जों गामिनि बारै रायज्लायनोसै आरोना गामिया माबायदि।
औ।
स आं स्टार्ट खालामनोसै
उम।
गामिया जाहैबाय जोंना दंफां लायफां मानसिया आरो खम जायो। जों जिब जुनार लानानै जों लाइफखौ एबा जिउ जिबनखौ खांबोनो हायो आरोना खाथि खाला सिनायनाय आदै आद मोनसे गामियाव जोंना मोनसे ससाइटि थायो समाज ओमफ्राय जों जयै गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै मावनानै थानो हायो आरोना बेबायदिनो। ओमफ्राय जायगाया बारा गिदिरबो जाया खाथि खालानि मानसि फोरबो सिनायजोबखायो। बिदि जायो। ओमफ्राय दा नों टाउन सहरनि बारै एसे बुंहरदो दे।
टाउन सहरावथ ओरैनो मोनसे दैमानि जिङाव जायो। जेरावहाय ज पपुलेसन एबा मानसिफोरनि ज पपुलेसनफ्रा माने गेदेर जायो ज जायो। बेवहाय टाउन सहरनि माबा जायो बिलबा जायो।
औ।
माबाफ्राबो लामा सामाफ्राबो बेयाव बानाय जोबनानै लायो। नेटवार्क मोजां जायो। फालांगि मोजां जायो।
उम।
बिजनेसफोर मोजां जायो।
औ बेहाय माने सेन्टार आरोना फरायनाय फालांगि आरो बायदि बायदि गासैबो गभमेन्ट एबा सरखारि बुस्थुफ्रा थायो।
उम।
जों बिराद माबा मोनो मा होनो नांगौखिनि बुस्थुखौ बेहायनो मोनजोब नागिरो आरोना।
औ मानसिफ्रा माने ज ज जिउ खांनाय जायो नालाय।
गिदिर गिदिर न' बिल्डिंसफोर थायो।
उम।
ओमफ्राय जादों बेखौ नायोबा आदै गामिखौ नायफिनोबा जों जोंनाव नफ्रा गोलै जायो बा बांसिनानो नरमेल न' जायो आरोना। बिदि दिर गिदिर बिल्डिं थानाय नङा। सम सम आरो जायगाखौ नायनानै जोंना रडस एबा लामाफ्राबो मोजां जायाबो जानो हागौ।
उम।
आरो जिउ खांनायाबो एसे औ।
गोदो हानि नबो जायोमोन गामिफ्राव।
दा इसे डेबलाब जाबाय। दा बेखौथ नुबाय जों उन ओमफ्राय टाउन सहर ओमफ्राय माबा गामिनि ना
ओम
दा जों गामिनि मोजां एबा गनायजाथावखौ सावरायनोसै एसे नों बेखौ स्टार्ट खालामनो हासिगोन मिसिगोन मा बुस्थुआ जोंनि गामियाव मोजां बेखौहाय
गामियावहाय जोंना बारहावाफ्रा मोजां
होम
थानाय जानायावहाय जोङो नेचारेल मोनो। गावबा गाव मावनानै जानाय
ओ
मोनसे हेलदि हेल्दि जायो आबाद गायनाय जानाय गावबा गाव ओमफ्राय बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब बिनानाव ज संसार जानाय जायो
होम
गावजों गाव
आगुराव स्टाइलनाय औ आदा आगै खाथियाव औ ओमफ्राय
आरो अमा दाउ बोरमा बिदि लानानै जायो
उ
ओमफ्राय टाउन सहरनिखौ नों खोन्थादो
टाउन सहराव जोंना मोजांनि खेथ्रआव जों रायलायोबा फार्स्टआवनो जों थांलाय फैलायआ मोजां जायो
उ
जों दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे थांनो जोंना लामा मोजां जागोन गारि घरा थागोन आरो बेजों लोगोसे जोंना फरायसालिफ्रा गिदिर गिदिर फरायसालि बेहाय थायो।
औ
बेजों लोगोसे फाहामसालि एबा हस्पिताल बेफोरबो जोंना एभेलेबेल थायो टाउन सहराव जानाय लोंनाय फालांगिरिया एकदम मेक्स टु मेक्स स साबसिन बुस्थुखौ बेहाय मोनगोन।
नंगौ औ नंगौ
औ दा आरो माबाफोर मोजां नोंनि जाब जाबफादेरनो हाबावगोन नामा?
होननांगौखौनो होनखाबाय ।
उम स' होनबा जों मोजांखौनो नुबाय दाना जों गामिनि खायफा ना बांद्राय गनायजाथावि एबा गाहायाव ओनसोलानानै दं एबा डिसएदभानटेजखौ एसे रायज्लायनोसै । बेखौ नों स्टार्ट खालामनो हासिगो ।
गामिनि डिसएदभान्टेज आ सिगाङावनो जाहैबाय नेटवर्कखौनो होनजायो । दाबो मोजाङै टावार आरिनि माबा गैया अबस्था गैया । आरो गामि सिं सिंफ्रावथ अबावबा दाबो कारेन-कारेनफोरखौबो लांनो हायाखै होनजायो ।
औ
आरो लामा सामाफ्राबो बे सिंथाथिंजाय दाबो मोजाङै जायाखै । ओरैनो टाउन सहर खाथिनि गामिफ्राव जाबाय । नाथाय सिं थिंजाय दाबो लामाफ्राबो जायाखै ।
माबाफोर
धोइ मिथिला आङो ।
आं बेयाय एसे जाबफा बावनोसै जेरै फरायसालि जोंना मोजां थाया जोंना फरायसालि मोजां थायाबा फोरोंगिरिफ्राबो खम जायो । सानै, साथाम थानांगौआव सासेल' थागोन फोरोंगिरिफ्रा । फाहामसालि गेदेर फाहामसालि मोजां फासा- फाहामसालि गैया जायो जोंनि माबाफ्राव गिदिद गिदिद फारमासि थायो लोमजानाय साजानाय समाव खस्थ जायो आरोना ।
औ
बेजों लोगोसे थांलाय फैलायखौ थ'जों रायलायखाबाय । दाना जों टाउन स हरनि इसे गाज्रि एबा नेगेटिबसफोरखौ रायज्लायनोसै आरो ना ।
औ
आं स्टार्ट खालामनोसै बेखौ ।
उम
सहराव थानाया मेेनआ जाहैबाय जोंना नेचार एबा जोंनि बे दंफां लाइफां आरो जिब जुनारफोरनि जों गेजेराव थानाय जाया बांसिन गिदिर-गिद दिद बिल्डिंफ्राव हाबसनानै थानाय बायदि जायो जों फ्रेस एबा मोजां बार मोननाय जाया
उम।
जों जोंनि खाथिनि मानसिखौ सिनायाबो जानो हागौ मानो होनबा बेहाय गोबां मानसि थानाय जायो । जों सिनायै मोनथि गावबा गाव बेलेग बेलेग खामानि आरो बे थांलाय फैलाय एबा इन्डास्ट्रि एबा फालांगि खालामनायजों लोगोसे गिदिर गिदिर बिल्डिं बिजनेसआव सोलिनाय इन्डास्ट्रिफोरनि लागै जोंना बिराद वेस्ट एबा गाज्रि मैला बार गयो ।
औ नंगौ ।
जों हां लानाय जायो आरो ना बेफोर गाज्रियाव गोलैयो आरोना बे माबादि मोजां नायोबा जों त' होनबा जों बेखौ नायबाय आरो ना मोजां गाज्रिखौबो नायबाय जों बेखौ सावरायनोसै आरो ना
नइस पलिसनबो गोलैयो ।
बेखौ एसे खिन्थोबावनो माबाफोर एद खालामोबाव नइस पलिसन जाबाय एबा दावराव जायो ।
औ नइस पलिउसन दैनि पलिउसन
फ्रेस मोननो नागिरा ना । ओ बारालाय?
बारनि लेन्डआबो पलिउसन प्लास्टिक बारा
औ बेखौ नों बे बेखौ पलिउसननि बादै एबा बे मैला एबा गाज्रि जानायखौ एसे गुबुंले जानायखौ एसे फोरमायहरबाव दे गासैनिखौबो एसे ससे ससे ।
दैनि पलुसनआ मानसिफ्रा औ गुबुंले खालामो बांद्राय सुबुं अनजिमा जानायलाय लेथ्राफ्राबो बारा जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे हानि पलिउसनाबो बिदिनो जायो प्लास्टिक बाहायनायजों बेफोरखौहाय नाङा फाङा लामा सामा गारनाय
औ ।
बेफोरावहाय बिराद पलुसन जालाङो । आरो आम बायु पलुसुना बे इन्दासट्रियेल वेस्टफोरजों जायो गारिनि
गारिनि माने बिसोर गुबुंले खामो आरोना जोंनि बे समायना माबाखौ इनभाइरनमेन्टखौ
औ
स बेफोर ओ जोंनि नेगेटिभसआव हाबो।
औ
क्लन कनक्लुसुनाव एबा जोबनायाव जों बेखौ एसे गावबा गावनि ना साननायखौ फोरमायनोसै नोंनिबा टाउन सहरा साबसिन ना जोंनि गामिया साबसिन?
ओरैनो बेसिक नेसेसिटिसनि थाखायबा जोंनो टाउन सहरावहाय साबसिन जायो मानो होनो थाङोबा जोंना हेल्थ केयार फेसिलिटि मोनो।
उम
बेखौ जोंनो नांगौ। जाहैबाय दानि जुगावहाय आरो ओ माने आथिखालनि जुगखौ नायनो थाङोबा जोंनो टाउन सहरा बांस सिन एडजेसटेबोल जाहैय मानो जोंहा फरायनायनि नांगौ हस्पिटेल फेसिलिटिनि नांगौ आरो दा इन्टारनेटनि जुग जाहैनायलाय।
उम
मोनसे इन्टारनेट फेसेलिटिबो नांगौ जाहैयो। स आंनि साननाय बायदिबा टाउन सहरा माने बांसिन मोजां साबसिन आरो आथिखालनि जुगावहाय औ ओमफाय नोंथांनि बादिबा?
आंनि बायदिबा गामि मानो होनोबा जों बेस एबा मोजां थासारि मोनो। जेरैबो दों मोज मोजां दै मोनो मोजां जानाय मोनो गावबा गावनो मावनाय एबा खस्थ खालामनानै मोननाय फिथाइ मोनो स जों बिख खौ सावरायनानै जों बेहायनो दोन्थसिगोन।
औ ओ दे जागोन।